हेल'
खोनाबाय नोंथां?
औ औ औ खोना खोनाबबाय औ खोनाबाय
आच्चा बेखौ जानो हासिगोना?
औ औ। औ मा मा टपिकआव सावरायगोन?
जोंनाथ' दानि टपिकया जाहैबाय दा थ' थोर अब्ला जों बिनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा
औ औ
होमबा जागायनोसै नोंथां
औ औ
अब्ला नोंथाङा दा नैबे बोथोराव दैज्लां बोथोराव
उम
गामियाव मा मा फिथाइ जाखो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
आङो हागोन औ हागोन आङो ओ मा मा फिथाइ जाखो ना
औ
लेसु जाबाय ओमफ्राय हायो मा होनो खान्थाल
खान्थाल औ
थाइजौ औ आनारसबो मोनो दा खिन्थु आं आनारसखौ जानाय जाथवाखै आरो लेसु लटखौबो मोनबाय खिन्थु आं जानाय जाथवाखै लटखौबो ओम नोंलाय
आङो आंबो बेखौनो जाबाय होनजाबाय जेनेबा लिसु थाइजौ खान्थाल आं आनारसबो जाबाय आरो ना ओमफ्राय ओ बिदिनो मा दंबावो बे फोमोननानै जाग्रा मा फिथाइमोन होनोमोनथाय
फोमोन खान्थालखौनो सो सोरबा सोरबा माने बिफांनिफ्राय खानानै फोमोनो
औ आ मोनसे माने गामियाव मोननाय नालाय ओमफ्राय नामखौनो मिथिया जाबायल जायखिजाया
होम होम
लेर लेरखौबोथ मोनसैना दाथ
लेरख' औ लेरख'खौ माने जोंनिथिं लटक' होनो
लथक अ होनबा आं
सोरबा सोरबा लिथुखु होनो सोरबा माबा नों बायदि लेरख होनो खिन्थु जोंनिथिंहाय लथक
उ
नोंसिनावहाय बेफोर माने फिथाइ सामथाइनि दंफांफोर दंना गैया बे फिथाइ सामथाइ बिफांफोर
दङ गामियाव दङ लिसु बिफां दं थाइजौ बिफां दं जोंनाथ' आरो सौफारि बिफाङा बार' माससो थाइग्राबो दंबावो
अ सफारिखौ जों मा होनो थाम होनो थाम
थाम
औ सफारिखौ थाम होनो
जोंनिया होम
थामखौ माने जानो मोजां मोनो खिन्थु माने थामनि बिगद ना हाथायाव हाबो ना बेखान ए एसे बादबो आरो आं
माने बे हाथायाव हाबनाया आंना एसे उन्दै समाव हाथाय गेसावावसो हाबोमोन नोंदां दाथ' जेबो नंला दाथ' जानांगौसो जाहैबाय फिथाइखौ मोजां फिथाइ सामथायखौ जानांगौ औ गामियाव मोननाय माने लकेल फिथाइफोरखौ ज नंगौ आरो ना
माने मुलि होनाय माबा होनाय खुनुथ' बिदि गैखाया माने एकदम पियर लकेल ना बिफांनिफ्राय मोननाय। त। नोङो बिसोर माखासे फिथाइफोरनि गेजेराव माखौ साबसिन मोनो जानो।
आंनिया। सबसे मोजां फिथाइआथ' आं सफारिखौनो मोजां मोनो ओमफ्राय मोनसे दङ मा फिथाइ होनोमोनथाय बेखौ माने बिबार बायदि नुयो बेखौ। माने। जाम्बु जाम्बु। जामबुखौ मिथियोना।
गोसोम गोसोम नामा।
माने गोसोमखौ खाला जामसो होनो जोंनिया। जाम्बुआ मोनसे दङ माने गुफ। गुफुर दङ माने गलाब खालार दङ बेयो अनेक जादनि दं बे फिथाइया आंथ'।
गलाजाम ना मा होनो बे नाम‌। मा। गला जाम ना मा होनो।
खलाजाम बेखौनो होनोखोमालै।
खााला जाम होनाखै आङो माने गला जाम ना इदिनो। दंबावो मोनसे ओम बेनो जाबाय जाम्बुना आं। फिलाय लांफेदना माने। उम। नों होबा सु ओ। सफारि थामखौ साबसिन मोनो होनदों ने।
औ सफारि जोंनिया न'आवनो दङ मोजां जानो गोथाव ओंखायनो आं साबसि। साबसिन मोनो बेखौ।
ओं-ओं आङो। आंना इदि माने साबसिन मोननायथ' गैया खिन्थु आं सुफारि लथक' बेफोरनिफ्राय थाइजौ खान्थालखौ बांसिन जानाय जायो आरो।
ओम।
आरो बिसोर मोनैनि मुङाव खौ कम्पेयार खालामोब्ला। खान्थालखौ बांसिन जानाय जायो ओम खान्थालाथ' आरो फिथाइल' जाजाया आरो बे बे गोरलै समावबो ओंख्रि जाजायो ओमफ्राय हायो खान्थाल ओंख्रि जानो गोथाव मोनो ना मोना नोंलाय।
मोनो मोनो खान्थाल ओंख्रिया बोरमा बेदरजों गोथाव जानो मोजां मोनो आङो। गोथाव बोरमा।
ओम ओम ओमफ्राय आरो खान। खान्थाल बेगरबो खान्थाल बेगरखौ साबसिन मोनो ना खान्थाल गोरलैनि ओंख्रिखौ साबसिन मोनो नोंलाय।
आङो खान्थाल ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनो साबसिन। मोनो।
औ गोरलैयाव गोरलैयाव। संनायखौ ना?
औ ओमफ्राय। माने खान्दाल फिथाइनि बेगरखौबो बाथोन जायोना?
बाखि बाथोन जायो जों ओंख्रि जायो।
औ बाथोनावबो गोथाव ओंख्रियावबो गोथाव। ना गोरानजों जानो गोथाव जायो। अमा गोरानफोरजों।
अमा गोरानजों आरो नोङो मेनानैबो जानो हायो दुम मेनायखौ मिथियोना नों?
मिथियो मिथियो ।
अ दाव माबाना दि सोरबा सोरबा बयल खालामनानै जायो। खिन्थु माने एसे खस्थ' आरो बानायनो माने खान्थालनि आथा दं नालाय
उम
नो हानो एसे खस्थ' जायो।
औ औ औ
उम ओमफायहाय नोङो खान्थाल खान्थालसो होनलायलांबाय माबा मा होनो थायजौ ओंख्रि गोथां जाफेरबाय नामा थाइजौ ओंख्रिफोर?
थाइजौ ओंख्रि गोथां
ओंख्रि माने थाइजौ गोथांखौ ओंख्रि जाफेर बाय नामा?
ओहु आं जाफेराखै थाइजौ ओंख्रिखौ गोथां।
आंबो जायाखै खिन्थु माने नुयो आरो सोरखौबा सोरखौबा थाइजौ बाथोन जानाय। थायजौखौ हाय मेने बइल खालामसिगोन। एउनि उनावहाय- मिथिसाड फ्रा ग्राइन्दारफ्राव होसिगोन आरो ओमफ्राय जायो।
औ आंथ' थाइजौ माव- खौ मोनजाफेराखै दाबो।
अ आं जाबाय थाइजौ बाथोन माने दाखाल दाख्लिहाय जों मादै बानाय मादैया बानायदोंमोन नालाय! थ' आं गामियाव आंबो एसे जानाय- गोमोन- खिन्थु आंनि थाखाय नङा आरो थाइजौ बाथोना!
मोजां
थायजौ आबो जा जायो आरोना ने होमबा बिदि
मा
थाइजौआबो बिदि बार
जायो औ जायो बा थोन बिदि ओंख्रि जायो
उम
उ
थाइजौनि माने माने सालाद बायदि मोनसे माबा बानायनाय नुदोंमोन आरो ना इख्रि बायदि मा खौ मबाइलसो नुदोंमोन आं बेखौ खौ मा बेखौबोा मा होनगोन
मिथिला आङो नोंसिनाव लथ' बिफांबो दं नामा
लुथुख'
औ लिथिखु लेरख लेरख आ
लिरख' बिफाङा जोंना न'आवआव गैया माने बिमानै जानायनि न'आव दं आरोना
अ उम उम उम
जोंनोथ' बिदि फिथाइ-सामथाइनि बिफां गैया होनजाबाय जोंनिया मा मा दं ओ सफारि बिफां दं। ओमफाय सुफारि गोजानि बिफां दङ।
उम
ओमफ्राय थाइजौ बिफां दङ लिसु
उम
ओमफाय खान्थाल बेफोर दं आरो
उम सफारि गोजाया माने बि गुराबो गोजा ना मा सिङाव गोजा
फिफांनि दालाइ फिफांनि फिथाइ गासिबो गोजा
अ हा हो हो उम फाय नोङो स थाम माइब्राखौ मिथिनाया मिथिया समफ्राम माइब्रा
सुमफ्राम माइब्राया माबायदि जायो नोंथां
सिङावहाय गलाब थायो जे माने बिगुरा सफारि हो सफारि माने बिगुरफ्रा गोथांङानो किन्थु माने सिङावनि मोदोम ना मा होनांगौ बे गलाब खालार आरो
औ औ बे माने बेगराव गोजा गोजा बे सिङाव थानाय बुस्थुआ उ जाबाय जाबाय औ जाबाय माने आं मोनथिया बेखौबो जों सफारिखौनो होनो होननायालाय नामखौनो बावजोबबाय आं
माने थाम माइब्रा होनाय जायो माइब्रा
औ सफ्राम माइ खुमब्रा होननायखौ गोसोआव दं आरोना जों
हु
सिङाव गोजा खालारनि
उम
दङ माने जाफेरबाय औ दङमोन सिगां गामि खाथियाव जाबाय जानायालाय
उम आरो माने जों दा रायलायनायनि बागै मा मा फिथाइ सामथाय मोनबावो दायो नोंङो गोसोआव दंब्ला एसे खोनथाहरनो हागोन नामा
मा मा आं बुजियाखै नोंथां मा होनदोंमोन
हेलौ
औ
मा मा मा होनदों नोंङो
नङा नों मा होनामोन आं खोनाया
माने दा दा माने जों जि रायलयदों माखासे मोनब्रै सयथा सातथासो फिथाइ रायलायदों खोमा ना माने बिनि अने गायैबो दा माने दा बोथोराव मोननाय फिथाइफोरनि नाम मि थिबावो ना मा होनदोंमोन
दा बोथोराव मोननाय फिथाइफोराथ बेफोरनो जाहैबाय नङा होमबा लिरख' फिथाइ थाइजौ
ह
आनारसाबो दाब बे जन्मनि रया ालो
रैमालि औ हब्ला जोंना टाइमाबो जाबायमोन खोमा
औ नोंथां होमबा मा दोनथ'नोसै दिनैनि बे रायलायनायखौ बेयावनो दे होनबालाय औ